हेलौ
औ खोनादों
अ अ नोंथां खोनादों ना ओ ओ आ आं नोंथांनाव मोनसे खोथासो ओ सावराय होननानैसो नोंथांनाव कल खालामदोंमोन नोंथाङा दा फ्रिना
आयो ओरैनोसो दं नोंथाङा मा सावरायनो लुबैदोंमोन एसे खोन्थानो
ओ आं माने आथिखालनि हान्था मेला आरो गोदोनि हान्था मे लायाव मा फाराग दं दारे मा माबायदि फाराग दङ एबा मायिदि रुजुनो हायो आं बेखौसो नोंथां सावरायनोना कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
अ हागोन नोंथां नोंथाङा मोनसे मोजां आयदानि सायावनो सावरायनो नागिरदों थ' बिदिब्ला आङो नोंथांजों आंनि गोसोआव जा फैदोंबा आंनि सानदांथिजों इसे फोरमायना होनो सानबाय ओ गोदोनि हान्था मेला आरो दानि हान्थ मेलानि गेजेरावथो जोङो गोबां फारागखो नुनो मोनखाबाय हान्था होन मेला होनोबा जोङो बबेबा दाब से जायगायाव थांनायाव बा माबा मोनसे राहानि गेजेरजों जोङो सहैनाय बेखौनो जोङो हयथ' जों बेखौ थाबायनानैबो जानो हागौ अबा गारिजों जानो हागौ बा साइकेलजों जनो हागौ आरोना बेबायदिखौनो जों जों हान्था मेला होननानै बुंनाय जायो ओ जेरैहाय नै ए जोङो गोदोनि हान्था मेला होनोब्ला जोङो गोदोआव बांसिन बे आथिखालनि बादि गारि मथर बेबादि जेबो गैयामोन आथिखालावसो जोङो गारि मथरनि गेजेरजों बबेबा गोजान जायगासिमब्लाबो जों दसेनि गेजेरावनो बा दिनै उरां जाहाज जेरै अख्रांमा जाहाजनि गेजेरजों जोङो दसेनि समावनो सहैनो हानाय बेफोरबायदि दंसै नाथाय गोदोनि समावथ' जों गोबाव सम जायोमोन मानो होनोब्ला गोदोनि समाव जोंना आथिखालनि बायदि गारि मथर गैयामोन जोङा आथिंफोरनि थाबायनो गोजान गोजान लामा थांथनो गोनांब्लाबो जोङो गाव गावनि आथिंजों थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन जाहोनाव जोङो गोबां गाव गावनि देहानि खस्थ'बो मोननाय जायोमोन आरो मेंनाय फैयोमोन आरो फारसेथिं जोंहा माखासे समफोराखौ होसोनो हाया हाया जायोमोन। मानोना जोङो थाबायनानै थांनां गौ बेलायावहाय गोबां सम खहा जानायखो जों मोनथि नुनो मोनो। मानोना जों जायबायदि समाव जानो गोनांमोन बेबादि समाव जानायखो जों नुनो मोना। मानो होनब्ला गोदोनि समावथ' जोङो जोंनि आबै आबौमोना खोन्थानाय बायदिब्ला बिसोरो जोबोद गोजान गोजानसिम थांनानै फरायसालिफ्राव था थांनो गोनां जायोमोन फरायनाय समावबो जोंहा गोदोनि समाव गोबां खस्थ' जायोमोन मानोना बिसोरो गोबां गोजान गोजान थाबायलांनो गोनां जायोमोन। जेरै अबेबा दालांफोर गैयाबाथ' दैनि गेजेरजों बिसोरो थाबायलांनो गोनां जायो। बेबायदिनो बिसोरो मेंनाय देहानि गेजेरजोंब्लाबो फरायसालिफ्राव फरायनो गोनां जायोमोन बा माबा मोनसे खामानि मावहैनांगौ जायोब्लाबो मेंसे थाबायनानैनो मेंखायो ओरैनो बेबायदिनो आरो बिसोरो अबेबा माबा मोनसे खामानिखौ मावनो गोनां जायोमोन आरो।
औ।
दा आथिखालावथ' जोङो बेफोरनिफ्राय गोबां सोलायबोबाय। मानोना आथिखालाव जोंना बिगियाननि जौगानायनि गेजेरजोंहाय ओ हान्था मेलाफोरखौ जोङो गोरलै राहाजों बानायना लानो हाबाय। जोङो बेबायदिनो आथिंजों थाबायनायनि गेजेरजोंसो जों गोदो हान्था मेलाखौ सो माबाना हैयोमोन बिदिनो फरायसालियाव थांनाय माबा मोनसे अफिसनि खामानि मावनाय बा माबा मोनसे खौरां हैनाय लाइजाम दैथायनाय गोबां गासैबो जोंहा थाबायनायनि गेजेरजोंनो जाजोबोमोन आरो नाथाय आथिखालाव जोङो गारि मटरनि गेजेरजोंसो जानायखौ नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जेरैहाय गारि मथर गिदिर गिदिर दायो बिगियानारिया जौगाबाय गिबियाव जोङो फार्स्टआव साइकेल एसे ओंखारबोबाय बे साइकेलनि गेजेरजों जोङो माखासे समफोरखौ बारहोबोबाय दा साइकेलनि उनाव जोङो माबा मटर साइकेल ओंखारबोबाय गारि ओंखारबाय, आजिखालि साखा खब्रै आरो गोबां गिदिर गिदिर गारिफोरनि गेजेरजों जोंहा हान्था मेलाफोरखौ हान्थिनाय नुनो मोनसै दिनै गोजोननि गेजेराव जोङो हाजों होनोब्ला जोङो बास बायदिसिना बास बा फिसा फिसा गारि, साइकेल, ओ मटर साइकेल बायदि अट' बायदिफोरनि गेजेरजों जोङो हान्थिलांनो हायो हा लामाजोंबा हान्था मेलायाव ओ आरो दै लामाजोंबोथ' जोङो आथिखालाव जोङो दै लामाजोंबो नुनो मोनसै गोदोनिथ' जोंहा नाव दङ' मोन गोदोबो
जायफोरखौ दिङा होननानै बुंलाङोमोन जोङो। बेबायदिनो
दावलांबाय थायोमोन आरो बेफोरनि गेजेरजों आथिखालाव जोङो मादि गिदिर गिदिर जाहाज फोर नुनो मोनसै जाहाज होननानै बुङो जायखौ जों दै लामाजों हान्थियो। जाहाजनि गेजेरजों गिदिर गिदिर जाहाजफ्रावनो न' लुनानै थानाय जों बेफोरबायदि नुनो मोनसै आरो बिदिनो गोजान गोजान लामा लै-लैथोखौ बारलांनाय जोङो नुनो मोनसै। बेबायदि जोङो हान्थियोमोन ओमफ्राय ओरै दानि जुगाव जों गारि मथर बेबायदिनो अख्रांनि गेजेरजोंबो अख्रां लामानि गेजेरजोंबो जोङो हान्थिलांनायखौ नुनो मोनसै। मानोना जोङो बेवहाय जोङो एर' प्लेननि गेजेरजों बा जोङो उरांफोरनि गेजेरजों दसे समनि गेजेरावनो बेसेबा गोजान जायगाखौबो जोङो दसे समनि गेजेराव सहैनो हानाय जायो आरो। दा आथिखालजों आरो गोदोनि हान्था मेला राहाया बेबायदिनो जोबोद सोलायनाय फैबाय आरोना आथिखालावहाय। सोलायबोबाय थाबाय आरो गोबां हा आरो अख्रांनि फाराग होनजायो आरो जोङो गोदोनिजों दानिजोंहाय। गोदोनि समाव जोङो बेबायदिनो देहानि गोबां मेंनाय जायोमोन आथिखालाव जोङो बांसिन गारि मथरनि गेजेरजोंहाय दसे समनि गेजेरावनो गोबां खामानिफोरखौ मावनो हानाय जाबाय, देहानि मेंनायफोरखौबो जोङो गैया जालांबाय आरो बेबायदिनो आथिखालावथ' जोङो देरसिन साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो हान्था मेलानि राहा लामाफोर खौ जानाय मोनबाय आथिखालाव गोदोनि हान्था मेलाफ्रा जाहैबाय आरो लामाफ्राबो गाज्रि मोनबोदोनिया फिसा फिसा अबेबा हाग्र बारि गेजेरजों थांनो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालनिया जाहैबाय
जोंना ओरैनो गेजेरजोंनो ओ गारिनि गेजेरजों जोङो मोजां मोजां लामाफाखा लामा बेबायदिनो गिदिर हान्थिनो हानाय जाबाय आरो बेबायदिनो आथिखालनि हान्था मेलाया गोदोनिफ्राय गोबां जौ जौगाबोबाय आरो आं आंनि मोनदांथिजों एसे फोरमायबाय नोंथाङाबो जायखौ मिथिनो लुबैदोंमोन बेखौ नोंथांनि मोन्दांथिजों एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा आङो।
अ जागोन दे। नोंथाङाथ' जोबोद मोजाङैनो बुंबाय स' नोंथांनि बुंनायाबो थिगैनो। आं बेखौनो सानो जे गोदोनिजों जों दानि जों रिजायनानै नायोबाथ' बुहुद माने बहुत। डिफारेन बुंजायो मानो होनोबा जोंनि दानि जा जेनेरेसन आरो गोदोनि जा जेनेरेस बिखौ नायोब्ला जोङो ओं नोंथाङा बिदि बुंदों हा अख्रांनि फाराग बे थारैनो नंमारगौ। दा दानि दानि मुगायाव एबा गोनोखोआरि मुगायाव जेन टेक्न'लजि जौगानाय आरो बिगियानआरि गोबां जौगानायनि जाहोनाव जोंनि दानि जा हान्था मेला राहा बेफोरो माने गोजौनिफ्राय गोजौआव थांगासिनो दङ। जेरै दानि दाथ' गारि मथरनि जेबो सिन्था गैला आरो। नों जेजों नों जायजों थांनो गोसो नों जेसिबां थाबैनो नों जेसेबां थाब थांनो गोसो इसेबां इसेबांनो नोंनि सुबिदा दङ मानोना जेरैबो नोंनि सुबिदा दङ नाथाय गोदोथ' जोंबो मिथिखागौ गोदो माजों हान्थियोमोन गोदो गोदोथ' गासिबो थाबायनानैसो हान्थि खायोमोन। दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगासिम जेरै मोनसे जेनेबा नोंनि न' न'खरनि सोर सोद्रोमा बाय बाहागि खुरमाफोरखौ खौरां लानो थांनोबाबो नों थाबायनासो थांनागौमोन इसेबां इसेबां गोजान सोरबाफोर माबा मोनसे उसुबिदा जायो बेखौ खौरां लाहैनो थाबायनासो थांनांगौमोन बेनि जाहोनाव गोबां सुबुंफ्रानो माने गोजान थाखाय थांनो हायैनि जाहोनाव गोबां प्रब्लेमफोरसो सोमजियोमोन गोबां माखासे जाथायफोरसो अबिदाबो सोमजियोमोन जायनि जाहोनाव गोदो गावजों गाव माने खौरां लालायनायाबो एसेबां माने मोजां जायामोन नाथाय आथिखालाव नायोबा जोङो बेफोर जोबोद इजि जाबाय जुदि नों सोरखौबा नायनो लुुबैदोंबा सोरखौबा मोजाङै थांथारना खौरां लाहैयनो लुगैयदोंबा सोरखौबा लोगो हमनो लुगैयदोंबा एबा माबा मोनसे खामानि नों नों सम मथे सहैनो थाखाय नों गोसो बायदि हान्थिग्राखौ लानो हागोन जेरै नोङो थाब सहैनो लुगैदोंबा आथिखाल गोबां मोजां मोजां माने सुबिदा दंसै हान्था मेलायावबो जेरै बिरखं दङ, जाहाज दङ, जेरै ट्रेन दङ आजि खालि आरो बास गारि। गोबां माखासे सुबिदा गोनांफोर माबाफोर ओंखारबाय नाथाय गोदो बेफोर गैयैनि जाहोनावनो गोबां माखासे प्रब्लेमफोर सोमजियोमोन सुबुंफोर लोमजाबा साजाबा आरोबा गारि मथर गैयिनि जाहोनाव मोसौ गारि गारि गराइ गारि बायदि आरिफोराव जेनेबा। लोमजाबा साजाबा माबानाव डाक्टरनाव थाब सहैयिनि थाखाय देहा फाहामसालि सालियाव थाब सहैनि थाखाय गोबां सुबुंफ्रा गावनि जिउ जिउबो खोमानो गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालाव बे बेफोर बादि ओ ओ सु सुबिदा उसुबिदाफ्रा ओ माने प्रब्लेम फोरा जोबोद खमाय लांबाय ओ ओब ओ बिगियानारि जौगानाय आरो ओ हान्था मेला जौगानायनि जाहोनाव ओ आरो ओब बेनि अनगायैबो गोबां माखासे ओ सुबिदाफोर दंबावो जायखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया। आरो आरो हान्था मेला जो जौगानाया जो जोंनि स सु सुबुं हारिनि जा जोंनि सु सुबुं माहारि जोंनि जा ओ स स सा साननाय हनाय ओ आरो ओ जा जिउ थासारि गिबियावबो गोबां गोहोम खोख्लैदों गोह गोहोम माने मोजां गोहोम खोख्लैदों ओ जेरै ओ सु सुबुङा गोदो जाबायदि ख खस्थ' खालामनांगौ मोन दायो इसेबां खस्थ' खालामनांला ओ ओ आरो सुबुं फोरा गो गोदोनि सुबुंफोरा जे जा जाबायदि दि ओ थासारियाव थायोमोन ओ ओ जाबायदि था थासारिजों हान्थि दोंमोन दायो बेबायदि था ता थासारिजों हान्थिदोंला। ओ ओ स बे बे बे बे बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गा थाव आरो जोबोद मोजां जानानै फैदों स' जोङो बुंनो थाङोबा ओ जोंनि दा दाद दा स जेनेरेसना गो गो गोदोनिखौ माने सानहरबा इसोर सानगोनदि ओ आबे जोंनि आबै आबौ मोना बोरै ओ बोरै हान बोरै संसार जायोमोन बोरै थायोमोन बोरै गो बेबायदि ओ लाइफखौ सलियोमोन बेखौ साननाया बिसोरो जोबोद आसरिद जानो हागौ नाथाय ओ सोसो नाथाय सैथोआ बेनो। थ' जों दायो गा गावखौनो खाफाल गोनां साननांगोन दि जोंनि दानि मुगायाव आ दानि जा जि जों जोंनि दाज जा जा थासारि बेयो जोबोद सुबिदा गोनां आरो हा इसेबां जेबो हान्था मेलानि प्रब्लेम गैया थांना थानायाव जेबो इसेबां उसुबिदा गैया स' आङो बे बेखौनो फोरमायनो सानो दानि ओ हा हान्थामेलानि दानि जुगनि हान्था मे मेलानि बागै स' बेनोसै स नोंथां लायरायनानै गोजोननाय मोनबाय।
गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।